हेल' औ नोंथां औ खोनादों
अ नोंथांजों माने ओ ओ बर'नि जाग्रानि सायाव एसे सावरायनो होननानै माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां
औ दा बेनि सायाव आं एसे बुंना होनोसै नामा
औ नंगौ नोंथां औ
औ माने बर'नि जाग्रा होनना बुङोब्लाथाय जोंना ओ ओ बर'आथ' जोंना बयबो गासैबो ओंखामखौनो जायो नङा होमबा? औ ओंखामानो जोंनि बर' हारिनि बा बर' हारि सुबुंफोरनि थाखाय माने गुदि आदार आरो नोंथां
औ लोगोसे जोङो ओंखामजों ओ ओंख्रि, बेदर, ना आ बेफोरबायदि ओ
एवनाय बायदिसिना भाजा ओ ओंख्रै ओ
भाजा जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ दा बिनि सायाव जेनेबा जेरै जोंनिया दोरोङारि ओंख्रिफोर बा अनला
नारजि बेफोरबायदि ओंख्रिफोर दङ नोंथां औ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ
दा माने ओंख्रिनि ओ सायावनो एसे फोरमायनो सानबाय आरो नोंथां? जेनेबा जोंना बर जेनेबा बर'नि दोरोङरारि ओंख्रि जेनेबा अनला अनलानि सायावनो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां हागाय
ओ अनला होनना बुङोब्लाथाय जोंनिया गिबियाव माइरंनि माइरंनिफ्रायनो बाननाय जायो माइरंखौ जानोबा सु ओ सुबाय सुनानै ओ एसे सोमनानै जेनेबा देबाय ओ देग्लिनानै बा औआल ओ बा गायेनफोराव देनानै बा ग्रेन्डार आ स्कुलाव ग्रेन्डार मिसन ओंखारबाय
औ नंगौ नोंथां
औ बेवहाय ओ उननानै जेनेबा अन गुन्दै खालामग्रोनाय जायो आ बेनि उनावहाय बा दाउ बेदरफोरजों बा नाजों बा औवा मेवाइफोरजोंबो संजायो बे जेनेबा ओ जेनेबा दा दाउजों संनायखौनो हमबाय आं गिबियाव जुदि अनला संनोबा दाउ बेदरखौ आ एवफ्राम ग्रोना लानांगोन ओ संख्रै बानलु ओ थाव हालदै बेफोरखौ होनानै एवफ्रामनायनि उनावहाय आ दै होबाय दै होनायनि उनावहाय बे अन गुन्दैखौहाय बे दैयाव आ आ होनाय जायो गलायनानै बिनि उनाव ओ बिनि उनावहाय गोबाव संनायनि उनाव जि ओ जेला मोननाय जायो बै समाव जोंना गंगार दुन्दिया बा मा होनो खासिथारा ना मा होनो बेफोरखौ होजायो आरो नोंथां औ। अ बिखौ औ बेफोरखौ होनायनि उनावहाय बे अनला ओंख्रिया जायो जोंना बा खारै सङोबाथाय औ खारैखौ बै ओ अन होखांनायनि उनाव दसे उनावहाय जोनोबो हायो खारै खारैखौ लुनानै औ बे बे बिदिनो ओंख्रिया मोनदों अनला ओंख्रिया जेनेबा अनला खारबा अनलाया दा जोङो बेफोरबायदिबा ओ अनला अनला ओंख्रिया जों बर' हारिनिथ' दोरोङारि ओंख्रि जेनेबा अनलाजों जोंहा बर' हारिया सोमोन्दो दङ नोंथां।
औ नोंगै नो़थां।
बर'नि बा हाथासुनि ना मा हाथा खुरनाय होनोथाय बे समाव थारमाने बर'नि हाबा हाथा खुरनायाव अनलानि गोनांथि जायो जेनेबा औ बे समाव औ खैना हैैना गोदान दाना गावनो अन गुन्दैखौ देनानै अनला खारै ओंख्रिखौ संनानै जेनेबा हौवा गोदानो गिबिसिन रानना होनाय जायो खुरनानै औ बे अनला खारि बेहाय जोंना आ दाउ आथिंखौ गोलाव गोलावैहाय लाखिनानै संनो होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बै समाव जेनेबा हौवा गोदाननो ओ सिथ्लायाव फस'नानै हौवा गोदानजों लोगोसे बिनि हौवानि लोगो बरथरा बा बर औ बेखौ फज'फानाय जायो मिथाखौ बेनि उनावहाय लोगोसे गामिनि सानैसो सुबुंखौ लोगोसे जफानो होनानै खैना गोदाना से बा हिनजाव गोदाना मान खालामनानै खुलुमनानै ओ ओंखामखौ खुरनानै होनाय जायो नोंथां। बे-बे औ बे समावहाय हौवा गोदाननि लोगोफोरा बे आथिं गोलाव गोलाव होनायखौ हौवा ओ बा ओ हौवानि लोगोनो खुरनानै होनायाव बे-बे ओ ना ओ बे दाउ आथिंखौ सिख'ना लाना खारनाय नुनो मोनो आरो। औ औ बा जोंनि ओनसोल ओनसोलाव आ बे हाथा सुनि बा हाथा खुरनाय ओ नेम गैयालासे जेनेबा जोंनि गामियाव ओ बर'नि बा हाबाया जानाय जाया आरो नोंथां।
औ नोंथां।
अ मानो बा बे हाथाखौ खुरोब्लासो जोंना हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों जमा थानो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
लोगोसे जोंना नारजि दङ नारजियाबो जोंना सारादु बर'नि सारादुआव बाहाय जायो आरो। बे नारजि ओंख्रि आ नाथाय जि जिखिनि ओंख्रि दङ नोंथा बे बर'नि ओंख्रिफोराव जोंना मेन गाहाय माबायानो जाहैबाय खारै खारै नङालासे जेनेबा जोंना सबाय साम' बेयावबो खारै नांगौ अनदला खारै बा नारजि बेफोरावबो जोंना सारैखौ गोबां बाहायो सब गासै मैगंवनो बाहायनायखौ नुनो मोनो खालामो आरो बर'नि जोंनि बे बर'निफ खारैखौनो एसे फोरमायग्रोनो सानदों आं खारैखौ माब्रैहाय बानायो औ गिबियाव जोंनो खारै बानायनो थाखाय थालिर थालिर बिफां नांगौ नांगौ जायो। थालिर बिफां एबा बेनि मादा खौ दानख'नानै जिर फिसा फिसा जिरनानै सान्दुआव फोराननाय जायो औ फोरनानै जेब्ला रानो गोनां जायो बेखौ सावो स सावनानै बिनि हां हगारखौ गुन्दै खालामनानै सालियो सालिनानै बे हांग्राखौनो औ न'आव दो-दोफोराव दोननानै बा बेफोराव सरनानै बिनि रिसियानो खारै जायो आरो दा सोमनानै लोगोसे जों ओ बेसर साफ्रिखौबो खारै बानायनायखौ नुनो मोनदो ओ आथिखालाव जोङो जोंनि ओनसोलाव बेसर औ-औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन जेनेबा बे बर'नि बे जाग्रानि थायावनो थायो लोगोसे जोंना औ बेदर-बेदरफोरा जोंनिया अमा बेदरानो गाहाय आरो नोंथां बर'नि बेद बेदर होनोबाथाय अमा बेदरा मेन आरो जोंहा गाहाय बेदर रखम आरो फेमास ओ दे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दे।
औ ओम रेसियाखौबो मुवा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रै बुङोब्ला गोबां ओंख्रियानो गोग्लैयो जेरै ओ औ अनला साद्रो नै बा सबा ओ ना साम'जों सबाय लोगोसेनो नारजि अमा मैथा अमा बिदि बो मैगंफोरा गोरैयो आरोखि। थिग बिब्दिनो नोंथाङा अनला खारिनि सोमोन्दै बुंबाय अनला खारिया जोंहा ओ जोङो बर' हारिनि मोनसे गाव आंगो एंगारहैयो ओंख्रि आरो
औ।
मानो होनोब्ला बेखौ जोङो जेरै हाबा-बा हाथासुुलिफोरावबो होनाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दिनो लोगोसेनो जों बेखौ जानानैबो जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां?
उम औ
औ थिग बिब्दिनो आङो नोंथांनो ओ साम'जों स सबाइनि संनायखौनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै। जों औ जों गिबियावनो साम'जों सबाय संङोब्ला जोंङो साम'नि गोनांथि जायो जों बो बै साम'खौ जोङो आथिखालावथ' जोङो हाथाय-बाजारफोरावबो जोङो मेरला बायनानै मोनो। एबा जोङो बिदिनो ओ बा हाखर बा दैमा-दैसा दैखर बिदियाव जोङो नागिरबाबो जोङो बै साम'फोरखौ जोङो मोननो थाङो।
औ।
औ थिग बिब्दिनो जोङो साम'खौ लाबोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दैयाव मोब मोजाङै सुना लानानै जोङो अ-ओ सोमना दोननांगौ आरोखि हरसेनि थाखाय। जाहाथे बिनि सिङाव थानाय बाला बा बिनि मैलाफोरा खारनायनि थाखाय। बेनि उनाव सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ सानद्रियावबा जोङो बिदिनो ओ दु - ओ दोल्खि फियाव लानानै जोङो हुनांगौ बिनि सायाव थानाय बादामालि खानाय मैलाया खारनायनि थाखाय।‌औ लोगोसे बिदिनो जोङो साम'खो ओ बिनि ओ जा धाकोन बेखौबो गारना लानांगौ अबा बिनि खिथौखौबो जोङो गारना लानांगौ।
औ।
बिनि उनाव जोङो सबायजों सङोब्ला जोङो सबायखौबो बिदिनो जोङो दकानफोरनिफ्राय बायना लाबोनाय एबा गाव आबाद मावनाय सबायफोरखौबो जोङो जा जानो हायो जेरै जोङो सबायखौबो बे सबायाइनि सि बिगुरखौ जोङो सानहोनो थाखाय जोङो दैयाव सोमना लानांगौ सबायखौबो बि बिदिनो जोङो ओ थामजि मिनिट बा ब्रैजि मिनिट सम सोमना दोननानै जोङो सुबाथाय जों बिनि बिगुरा खारो आरोखि।
उम
सबायनि बिगुर
बिनि उनाव जोङो सबाइनि बिगुर गोसोमखौ खारहोनानै जोङो गिबियावनो ओ साम म'खौ थाव एसे होनानै मोजाङै एवना ला हो जेब्लासिम साम'आ मोनसे जेब्ला जागोन एवफ्रामनायाव अब्ला बे साम'आ बेरनो हर' हमो आरोखि थाब थुुबनो अब्ला जों मिथिगौ जे साम' एवनाया जाबाय । जों बेनि उनाव जोङो साम'खौ बोखांना दोन नानै जोङो संनो लानाय जोङो सबायखौ जोङो थाव एसे होनानै बेयाव हायोबा जोङो बि बिदिनो बांद्राय मस्ला होलायनो नाङा बिदिनो जोङो हाइजें, सामब्राम, बा फालौ बिदि एसे देनानै होबानो जायो । बिदि देना होनायनि जोङो सबाइखौ मोजाङै एवफ्रामना लाना जों बेयाव दै लोगोसे जोङो खारै होनानै जोङो गोदौ होनांगौ । नोंथाङा बुंनाय बायदिनो‌। खारैखौ जों गावनो न'आवनो जोङो जिरनानै लानो हायो जेरै थालिर फस्लानि ओ ओ बा बेसोर साखलिनि आरो सबा साखलिनिफ्राय बो जोङो खारैखौ दिहुनना लानो हायो आरोखि लोगोसेनो जों आथिलाव जोङो बायनानैबो मोनो जायखौ जों सौदा बुङो । जोङो दखानफोरावबो औ जों बैफोरखौबो जोङो बाहायनो हायो । ओ थिग बिदिनो जोङो ओ जायखि जाया जोङो सौदाबा जों गाव न'आव बानायनाय खारैखौ जों होनानै बे सबाय मैगंखौ मोजाङै जोङो गोदौहोना लानांगौ बेनि उनाव जेब्ला सबाया मोजाङै रुयगोन अब्ला जों बेखौ साखोन सानाय बुङो नालाय । बिदि साखोन सानायनि उनाव जोङो बेयाव एवफ्रामना लानाय जोङो साम'खौ जोङो बेयाव हरना हरनो नां गौ बेनि उनाव जोङो न'आव थानाय होनोबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खासिथारा जाय जों जायखौ बुङो जोंनि ओनसोलाव बिदि खासि थारा होनो आरोखि । औ औ लोगोसे सोरबा जोङो धोनियो होनो हायो मानो होनबा बैफोरखौ होयोबा मैगङा एसे मोदोमनाय फैयो बा जानो गोथाव नां ङो आरोखि, औ थिग बिनि उनाव जोङो बेखौ साखिनायनो हायो । बेयाव संख्रै, खारै नांदोना नाङाखै लोगोसेनो जों न'खरनि सुबुंफोरनि हिसाब बै जोङो मैगंखौ जोङो लाखिनो हायो आरोखि । ओ दैखौ बेसेबां रानहोनांगौ बा बेसां लाखिनांगौ । जोङो सबाइ मैगंखौ जोङो जानो हायो बेनि अनगायैबो ओ नारजि अमानि सोमोन्दै नोंथां एसे फोरमायना होबावनि नामा नोंथां? नारजि अमा औ नार्जि अमानि सोमोन्दै औ औ जोङो नार्जि अमा बुङोब्ला औ नोंथां
समाबो जाबाय दा सुंद'यो ओरैनो मा आं एसे बुंबावनो सानदों जेनेबा जोंनि जोंहा बर' सुबुं हिसाबै जोंहा बायदिसिना मैगं गोथां मैगं बिलाइफोरबो जायो जेरै नेरसोन ओ ओ मैथा सिफुं सिफुं बायदिसिना जेनेबा बेफोरबायदि मैगं बिलाइफोरखौबो जायो आरो नोंथां गोबां दङ जोंनिया बुंस' हायि बर'ना दा नोंथांजों बे जाग्रानि सायाव सावरायनो मोननानै एसे गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां
औ दे